ओ औ खोनाबाय नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोनथों औ नोंथां आं कल हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा फ्रि दंबा सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि दा दैज्लां बोथोर बोथोराव गायनाय आबाद बायदिसिनाजों मा मा आबाद मावो आरो जों बायदिसिना मैगं थाइगं बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नों थां?
औ नोंथां आं ओ दैज्लां बा मेसें बिनि आबादनि सायाव एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
ओ जोंहा दैज्लां हिसाबै ओ गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जाग्रा आदार ओ माइखौनो जोङो गाहाय ओ दैज्लांनि आबाद आरो जाग्रा आदा हिसाबै ओ मोननो हायो नोंथां। ओ माइखौ ओ दैज्लां आरो मेसेङावबो मेसेंनि माइ हिसाबै ओ आथिखाल मुगायाव गायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो दैज्लां बोथोराव फाथो खौबो फाथो आबादखौबो जों मावनाय नुनो मोनो आरो बिनि अनगा जोङो गोरान आबाद हिसाबै जेरै ओ फाथोआबो गोलैबाय फाथो, बेसर, सिबिं, जुखाम, सबाय आरो बेफोरनो गोरान आबाद हिसाबै गोलैबाय नोंथां। ओ नोंथां आं फाथो आबादनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सानदों फाथो आबादखौ बोरै मावो बिनि सायाव। फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो मोनसे हानि गोनांथि जायो। ओ हाखौ जोङो फाथो आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो एवग्रोना लानांगोन जोङो नांगोलफोरजों बा आथिखाल मुगानि ओ ट्रेक्टर बाहायसै ना नोंथां ट्रेक्टरफोरजों जोङो हाफोरखौै ओ मोनजासिम हाया जेब्ला ओ फाथो फोजानाय जाजासिम दा जोङो एवग्रोना लानांगोन। एवखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला हाया मोनो अब्ला जोङो। हाथाय बाजारफोराव बा थांखांनाय बोसोरफोराव जोलै हिसाबै दोनखानाय जोंहा। फाथो बेगर बेखौ ओ। बिगासेयाव जेन'बा से के जि बा। ओ हिसाबै जोङो फोजा हायो। जोङो फोखांनायनि उनाव जेब्ला फाथोआ। जौहांनो हमो अब्ला जोङो। ओ फाथो फाथोआ मोजां जानायनि थाखैय। हाग्राफोर रजदोंबा जोङो हाग्राफोरखौ फुना होनांगौ। आरो ओम फाथोआ ओ नांगौनि बा रां जुदि ओ मोजाङै गासिबो रोजायै रज'दोंबा। ओ जोङो एसे फुख्ल'नानै होनो हायो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
नो फाथोखौ ओ ओ आराम फिसा समाव फेदेरो ओ बे नि उनाव ओ जौयै जौयै जौनानै ओ जेब्ला। फाथोआ दानजानाय जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ खासिफोरजों दाननाय जायो‌।
नंगौ
औ ओ जों जायो सानथाम ओ सा
नंगौ नंगौ।
ओनि उनाव ओ जोङो। ओ फोरजों जोङो दाननानै बबेबा बिलो एबा फुख्रि ओ दै जमा थानाय जायगायाव जोङो फाथोखौ। ओ ओ सोमनानै ओ बेखौ ओ बजाय हो सिनानै ओ जिफ्राय जिबा दिनसिमहालागै। ओ मोन मोनजासिम ओ बेखौ सोमहाबनानै दैयाव दोननाय जायो। ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला फाथोआ मोनो अब्ला जोङो। ओ फाथोखौ ओ माने मानसि ओ। ओ लानानै जोङो खामला बा हाजिराफोर होनानै। ओ जों सुनाय जायो। ओ बिनि उनाव थां जोङो ओ। औवा दान्दाफोर दान्नानै ओ जोङो। गोलाव गोलाव माने खाथाबनानै लामनाय जायो नोंथां। ओ लामखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ फारलाजों ओ। सुनाय जायो नोंथां। ओ सुनानै जोङो ओ फारलाजों सुनाय समाव। ओ जोङो दाइन फारलाजों जोङो से मन हिसाबै लानाय जायो नोंथां। ओ बिदिनो ओ से मननि नो बिदिनो फारलाजों सु खांनानै ओ जों हाथाय बा बाजारफोराव जोङो फाननो हायो नोंथां। ओ फानखांनानै ओ जों आबाद मावनानै फाथो आबाद मावनानै। ओ जोंनि ओ न'खराव गोनां जानाय। ओ माखासे ओ रां थाखा फैसा। ओ बेखौ मोननो हायो आरो न'खराव आंखाल जानाय। ओ गासिबो ओ लेखा फोरोंनाय फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनाय होन ओ जानाय लोंनाय ओ माखासे मैगं-थाइगं बायनाय ओ बेफोराव जोङो ओ बाहायनो हायो नोंथां। ओ बेनि थाखाय फाथो आबाद मावनानै जोङो। ओ गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायो बा न'खर दैदेननो हायो नोंथां। ओ नोंथाङाबो ओ आबाद मावनायनि सायाव आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। दा नोंथां दा नोंथांनो आंङो दैज्लां दैज्लाङाव मावनाय आबादनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां
जों दैज्लाङाव मावनाय आबाद होनबाथ' जोंना गुबै आबाद जेरै माइ आबादखौनो जोंङो गायनाय खौ नुनो मोनो आरोना। दा जों माइ आबाद गायनो थाखाय जोंङो जोंनो ओम गोबां बिबांनि दैनि गोनांथि जायो जोंना जेब्ला जोंङो दैज्लां बोथोर फैयो अब्लासो जोंङो माइ आबादखौ गायनायखौ नु-नुनो मोनो। खायसे खायसे खायसे खायसे दैमा आ बिलो बायदिसिना खाथियाव थानायफोराथ' बेफोर बेफोरनि खाथियावनो दै मोनो नालाय। बिसोरो बेफोरनि दैखौनो बायदिसिना मेसिंनजों सारनानै बि बिसोरो माइ आबादखौ गायो नाथाय बेफोरबायदि गैयै जायगा बिलो दैमा गैयै जायगा बेफोरबायदियाव जोंङो माइ आबादखौ गायनाया एसे उसुबिदा जायो बैनि थाखायनो जोंङो दैज्लां बोथोरखौ नेनानै जोंङो माइ आबादखौ जोङो गायो। दा दा जोंङो माइ आबादखौ गायनो थाखाय जोंङो गिबियावनो जोंनो खोथिया खोथियाखौ जोंनो गिबियाव नोंनो नांग्रोगोन दा जों खोथिया फोनो थाखाय जोंङो माइजलि जोंङो माइस्लिखौ मोजाङै बासिना लानानै जोंङो बैखौ जों ब खोथा नङाब्ला जोङो बायदि सोग्रा जेरै गेदेर मनाफोरावबो सोना दोननानै जोंङो बेखौ दैयाव सानसे बा साननैसोमना नांगोन जाहाथे बै माइ फिथाइाव जोंना गाजा बेरो गाजा बेरनायनि जागोना बेनो बियो थाबनो हायाव रज'यो दा जोंङो माइ दुबलि माइआ गाजा बेरखांनायनि उनाव जों दुब्लि फोथारखौ जोंङो मोजाङै एवनानै बेखौ मै होनानै बैनि हाग्रा बायदिसिनाखौ जोंङो मोजाङै बासिनानै बै सोमना दनाय माइथलिखौ जोंङो बेयाव सारना होनांगोन। गुबुं गुबुङै जों सारना होनांगोन मानो होनब्ला जोंना ओ खोथियाखौ जोंङो फुनाय समाव जोंना थाब जों फुनो हायो आरोना नोंथां
औ
दा जोङो बेखौ फोखांनायनि उनाव जोंङो दाउ बायदिसिनाफोरखौ जोंङो मोजाङै जोथोन लानांगोन जाहाथे बै फोन दोन नाम बेगर माइखौ दाउफोरा जाया आरो मोसौफोरा फैनानै बेखौ गाना थाङोना बेनिखायनो जों बेखौ साननै सानथाम नङाब्ला जोंङो जोथोन लानांगोन राा नथां बेनि उनाव जोंना खैथाया जेब्ला ओ देरो देरब्ला जोङो अब्ला जों माइ गायनो समबो जाखायो जोंना दा जों दुब्लि फोथारावनो बैफोरबायदि टेक्टर खायफा खायफाया मोसौजोंबो एवो खायफाया हेन्द ट्रेक्टरजों एवनानै जोंङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै खारायनानै खामार होनानै जों फोमोनना लानानै जों बैनि उनाव जों आलि आलिफोरखौ दाननानै जों मोजाङै आलिफोरखौ जों नायनानै जों खोन लायो आरो नोंथां। दा बेनो होनब्ला जोंना माइ आबादनि थाखायथ' दैखौ दैया गोनां बेनिखायनो जों जों दुब्लि थोराव माइ माइ आबादनि थाखाय जोङो दबल दबल जोङो दैखौ दोननांगौ जायो आरो बेनि उनाव जोंना खोथियाखौ जोङो फुनांगोन फुखांनायनि उनाव जोङो खोथियााथ' जों फुनो थाखाय जों गामिनि सेंग्राफोरखौबो जों हाइजेरिया नङाब्ला थिखाफोरावबो होनानै जोङो फुैयो आरो ना बेनि उनाव जोङो खैथिगआव फुखांनायनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो उम गामिनिनो उम हिनजावसा नङाब्ला जोङो बायदि आइजोफोरखौ जोङो लानानै लानानै जों गायो आरोना नोंथां
औ
दा बेनि दा बेनि उनाव जोङो गायखां गायनो सम जाब्ला जोङो बै आबादखौ माइ खोथियाखौ जोङो गायनानै जोङो बेयाव बेनि गायनायनि सिगांबो जों हासारखौ होयो आरो गायखां गायखांनानै जोङो मास मोनसे नङाब्ला मास मोनसे खावसे थानानै जोङो हाखारखौ होयो आंथां
औ नोंथां
जेब्ला जोंना गायखांनायनि उनाव जोंना हासार होनाय होायो अब्ला जोंना माइआ मोजाङै देरबोनानै जों माइखौ माइआ गसाया गेदेर जाबोब्ला जोङो बै माइाया बिबार बारो बिबार बारनानै फिथ फिथ फिथाइ थायो आरो फिथायाइेब्ला जोंना फिथाइआ जोंना गोथां थायोब्ला जों मोनसे जोंना फुजा जायो आरो न नोंथां कारति गासा फुजा दा जों कारत गासा फुजाखौ मानो होनो होनब्ला जोङो माइनाव माइनावनि थाखाय जोङ होनाय जायो बै माइनाावखौ जोङो ना माबायदि जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै बैयाव थाइगिर थाइगिरनि जोङो दनायाव ओ- साथि गासा बुट नालेंखर बायदि फिथाइ होनानै जोङो बैखौ दुब्लि फोथाराव जों सा साथि खालाखौ लगायनानै जों खुलुमनानै माइनाखौ खुलुमनानै जोङो बै न'फारसे लाबो आरो आंथां बेनि बेनि उनाव जोंना माइया ज मास मोनसेसो थानानै जोंना माइआ मोनलांबा जोङो बै माइखौ हायो आरो दा जों माइ हानो थाखायथ' जोङो जों खासिजोंबो जोङो हानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो आथिखालनि मेसिन हाग्रा माइ हाग्रा बेफोरबायदिथिजोंबो जोङो माइ हानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ दा जों माइां माइयााखांब्ला जोङो बै माइखौ जोङो न'फारसे न'फारसे लाब लाबनानै जोङो बेखौ नानाय जायो आरो सोरबा सोरबाबाथ' दुब्लि फोथारावनो नानानैबो बै माइ फिथाइखौ लाना फैयो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि बै ओनसोलजों बेफोरबायदि माइ आबाद गायनानै आ रां खामायनानै जोङो जायो आरो नोंथां औ औ नोंथांजोंना टाइमाबो थ'बाय नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला दे नोंथां नि र ग दां